औ आं नोंथांजों दसे सम ओ रायलायनो हागोन ना? नोंथाङा दसे सम आंनो फ्रि टाइम होनो हागोन ना? अ दायो बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथांनियाव आंङो मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुुबैदों। नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होदो बर' समाजनि दोरोङारि खान्थिनि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हाग हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला एसे फोरमायलाय।
औ नोंथाङा बर'फोरनि दोरों होननानै बुं बुंनाय बुंब्ला गुबैयै सुबुं आरो खुगायारि दोरोंखौनो जोंङो मिथिनो मोनो दोरोङारि हारिमुवा सुबुं। खुगायारि दोरोंनि सायाव बिथा खालामना बाग्लायलांनाय मोनसे हारिमु। गाहायै। दोरों सोदोबनि ओंथिया जादों सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम मोनसे फारिनिफ्राय। गुबुन मोनसे फारिसिम। बाग्लायलांनाय। मोनसे रोंगौसाया सा-सासे रोंगौसाया बुंदों दोरोङा दोरोङा माखासे समाजारि गुदा। आसारखान्थि नोजोर सानस्रि जिउ खुंनाय राहा जायफोरा माखासे फसंथानफोरनि गावखुं आखुनि थाखाय थोंगोर महर मोनो बर'फोरनि धोरों होननानै बुंब्ला। बे बर'फोरनि सु सुबुं हारिमुनि मोनसे मुं बेनि गाहाय फानसेखौ आवग्रिनानै दं जौगायारि दोरोङा।
नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ नंगौ नों थार बाथ्रा।
अ फुगायारि दो रोङा जादों। बगा फ्रिद। आ बोहैनाय सुबुं सल' मेथाइ।
औ।
फोर बाथ्रा फाव बाथ्रा फानदाय बायदि बायदि। बेखौ सुबुं थुनलाइ एबा खुगा थुनलाइ होननानैबो मिथिनो मोनो नंगौना नों
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
फोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय खुगायारि दोरोंफोरनि अनगायैबो गोबां दोरोमफोर जोङो मोननो हायो नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
फोरखो जोङो एसे सावरायदोनि बिदिब्ला। बेसे सादारि जिउ खुंनायाव। बाहाय फ्लेबाय। थानाय सुबुं गियान सोलो। सोलो आदब। बायदि बायदि। जेरै आबाद। मावनायाव बाहायनाय आइजें आबादनि थाखाय जाम्फै जावनाय दै जमा खालामनाय। बायनो जबा गलाब। नोंनालाय। खिनाय बायदिनो। नि न' बां लुनाय औवानि बायदि आइजें हेबनाय औवा आरो दंफांनि समायना खामानि जि जोम दानाय आगर एरनाय संनाय खावनाय बायदि बायदि आबाद बुङोब्ला जि जोम जोम दानाय न' बां लुनाय । बायदि आइजें हेब मैनि गेजेरसिनै बर'नि देंखो दोरोंखौ रोखायै सिनायनो हायो नंगौना नों थां बर'फोरनि मादाव बर'नि गाननाय-जोमनाया गुबुनजों सिनाय जाासिनथारनाय नंगौना नों
उम नंगौ नो थां नंगौ उम
बर'फोरनि गुबुन मोनसे फुंखाया जादों समाजारि आसारखान्थिनि दोरों सुबुं आसारखान्थि होननानै बुंब्ला मोनसे सुबुं समाजनि आसार फालिनाय धोरोमारि फोथैनाय फुजा होनाय रंजानाय फोरबो सुबुं मुलि बायदियै मिथिनो हा बायदियै मिथिनो हा थायो । बर'फोरनि समाजारि आसार फालिनाय नखर आरो समाजारि जिउ खु खुंनायनि एं एंगारनो हायै बाहाग खायफा आसार फालिनाया जिउ बेंखननि हाबाफारि जोनोम जुलि आरो थैनायजों लोब्बा गोनां नंगौ ना नोंथां । खायफा धोरोमारि फुजा होनाय धोरोमारिनि जेराव आरो आबादारि फोरबोफोरजों लोब ब्बा गोनां नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ
बर'फोरनि गेजेराव धोरोमारि सोलायनाय फैनायनि जाहोनाव आसार खान्थि फो फोरनि दोरोङाबो सोलाय सोल' जानाय खौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों नंगौ।
जानाय फोरबोफोरनि मादाव जेरै बैसागु माग ओ दमासिखौ गोदोनि बादिनो दाबो गाजा गोमजायै खुंनाय जायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ नाथाय खेराइ आरो गुबुन गुबुन धोरोमारि फोरबो फालिनायाव गोबां सोलायनाय सोलायनाय नुजाफैबाय नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
आथिखालाव खेराइ होनायाव बोलि होनाय जालिया नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
खेराइ होनाय समाव बोलि होनायखौ जोङो नुनो मोनलिया। दौदिनि आरो अजानि जायगायाव जायगाबो गैलिया नंगौना नोंथां? जोंहा दानि ओ दौदिनि आरो अजाखो खौ जों नुनो मोनलिया खाना खना खनला गोदोनि बे दोरोंखौ फोथांना लाखि लाखिदोंब्लाबो गोदान राहाजों धोरोम फुजिनाय बाथौ फुजिनायासो गनायथि मोनसि सिनबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबादिनो बर'नि सुबुं मुलि बाहायनाय मुदि जाखांनाय दंफांनि रुदा बिलाइजों बेराम सो खानाय गोमलांनो हमदों नंगौना नोंथां?
नंगौ नों थां नंगौ।
गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय गेलेनायफोराबो गोमालांनो हमदोंसै नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि जाहोनाव गोदोनिफ्रायनो सोलिनाय दोरोङाव सोलायनाय फैदों। आरो गोदान दोरोंनि जोनोम जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बर'फोरनि दोरोंनि जोंनि गुबुन मोनसे फुंखाया जा जादों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोसानाय मुसुरनाय नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ।
आव फाव दिन्थिनाय दिन्थिफुंआरि आरिमु नुथायारि आरिमु बर' रिंगु दामसा आरो मोसानायनि दोरोङा जोबोद गोजाम नंगौना नोंथां। गासै सानजा भारताव गोदोनि राजा महाराजा समनिफ्रायनो बर'नि रिंगु दामसा आरो मोसानाया बयजोंबो बाख्नाय जानाय नंगौना नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
भास्कर बार्मानि समनि बर' मेथाइ आरो थैजाफुरिनि गोमसा हाजोनि रथायाव बै समनि बर'नि मोसानाय आरो रिंगु दामसानि देंगाथाव नेरसोनखौ जोङो मोननो हायो नांगौ। नों थां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ जेरै खेराइ बैसागु हाबा जानाय बागुरुमबा बारदै सिख्ला मोसानाय बर' मोसानायनि सोरजिलु आरो। खारथायारि देंखोखौ देरगाथाव महरै फोथांना लाखिबोदों नंगौना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
जिउनि माखा माखासे आगजु एबा बि थिंआव रो खायै जायगा मोनबोदों नों। नोंथां गाहायै बेफोरनि गेजेराव गेजेरजों जोंनि सिनाय हानाय जेब्लाबो बाहायजानाय आगजुफोरानो जायगा मोनबोदों नंगौ ना नोंथां? बैफोर आगजु फोर जेरै सानदुं दुं जाबाय
औ
सान्दुं दुंजाबाय अराव हांजाबाय। देगआव देसि खालामजाबाय, उनाव हासुखौसो थोन थोन जायगा मोनो जेरै नाफाम।
नंगौ नंगौ
बेबायदिनो जों मोनबोनाय बर' खुगायारि थुनलाइनि गेजेरजों बर'फोरनि समाजारि आरिमुवारि, रांखान्थियारि, बिथिंनि रोखा आरो मेहेरगोनां सावगारि बेरखांदों नाथाय थोंजो बेरखांनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। दा नोंथाङानो बिनि सायाव माबाफोर मिथिगौ नामा?
ओ आंनि ओ मोन थिबिनिफ्राय आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय। ओ दोरोङारि ओ बर' समाजनि ओ दोरोङारि ओ खान्थि होननानै बुङोब्लाथ' गोबां गोजाम गोजाम नेमखान थिफोरखौ जों मोननो हायो नंगौनो नोंथां? औ बर'फ्रा गोदो गोदायनि फ्रायनो बेबायदिनो गारजा फो ओ गा ओ बोलि बाथौ ओ बिमार बाथ थौ बेबायदिनो गोबां ओ खान्थि दङ नंगौवना? इसोर सिबिनाय बेलायाव नायोब्ला ओ बेबायदिनो उम बर'फोराथ' ओ मोनसे ल'खान्थिजों थांनानै थायाखै नंगौना नोंथां? बर'फोरनियाव गोबां सुबुं फोथायनाय ओ बेबायदिनो ओ दोरों फोथायनायफोर नुनो मोनोना? नोंगावना नों
औ औ औ
बर'फोरनि जोङो बेबायदिनो ओ समाजारि नेमखान्थि होननानै बुङोब्ला समाजाव ओ उम-थैनाय थांनाय आसार खान्थि बायदि बिदिखौबो लानानै जों मोनसे दोरों फोथायनाय होननानै हमनानै लानो हायो नंगौना नों
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओ सुबुं फोथायनायथ' ओ दङ । बर'फोरनि गेजेराव सुबुं फोथायनाय होननानै बुङोब्ला, जोङो जेरैबायदि ओ उम जिखौ लानानै सुबुं फोथायो नंगौना नोंथां? जेरैबायदि जि-जिखौ लानानै सुबुं फोथारनाय होननाय बुंनाय लोगो लोगो ओ गारजायावथ' हिनजाव मानसि खौ आसरि जानाय लोगो लोगो हाबनो होआ नोंथाङा मिथिगौ ना
औ औ नोंथाङा
बेनि अनगायै आरो ओ बाथौ थानसालियाव थांनाय लोगो लोगो दखना गोमो फास्रा ओ गोमो ओ गाननाय ब्लाउस गुफुर बेबायदि गाननानै थांनाय दं नियम दङ आरो गोथै गारनायाव ओ जि गुफुर गाननाय नेमखान्थि ओ सु जिखौ लानानै सुबुं फोथायनाय दङ नंगौना नोंथां
नंगौ नोथां नंगौ
सासे दौरिया जेब्ला मन्दिराव हाबगोन बाथौ थानसालियाव हाबगोन अब्ला बिथाङाबो गामसा गोमो ओ बिनि गाननाय जिया गोमो अब्ला बिदि बेफोरबायदिनो सुबुं फोथायनाय जि खौ लानानै फोथायनाय दङ आरो ना बरफोरनि गेजेराव ओ आरो बेफोरनि अनगायैबो गोबां जिखौ लाना सुबुं फोथायनाय दङ ओ सासे गो थैखौ ओ जि गानहोना हरनाय जाया आरो इन्दि ओ जि दखनाखौ हरफानाय नेमखान्थि गैया बेफोरबायदिबो गोबां नेम खान्थि जों मोननो हायो नं गौ ना नोंथा हेलौ
औ नोंथां औ
औ औ दे बिदि ब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै
औ नोंथां दे दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे दे थेंकि इउ नोंथां
औ आ